औ होनादों नोंथां। खोनादों
नोंथाङा मोजाङै दङना
औ आं मोजाङैनो दं नोंथां।
औ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो। सम दं
सावराय हागोन नोंथां
औ आङो दोरोंनि सायाव सावरायनो लाबाय। जेनेबा बर' फोरनि दोरोङारि दोरों मा मा खान्थि औ औ दोरों नोंथाङाथ' मिथिखायो दोरों होननानै बुङोब्ला जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय नेमखान्थि आसार खान्थि बेफोर गासै हुदाफोरखौनो मिथिना मोनो दोरोङाव जोङो गोबां रोखोमनि खामानि दामानि औ गोबां रोखोमनि खामानि दामानि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय संनाय खावनाय जानाय लोंनाय गासिखौबो जोङो सरजाबनो हायो। जाय जोंनि गेजेरावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिमबो सोलि मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो दोरोङारि दोरोङारिया जोंखौ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायावबो ओ मोजाङैनो बाहायजायो आरो जोंखौ सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव हेफाजाब होबोगासिनो दङ। दा बेफोर दोरोंनि सायाव नोंथाङाबो एसे सुंथाबै बुंनानै होदो।
अ बुंनो हागोन नोंथां। दोरों होननानै बुङोब्ला बा आरिमु होननानै बुङोब्ला जों बिनि सिङाव जानाय-लोंनाय, गान्नाय-जोमनाय, दानाय-लुनाय, मोसानाय-मुसुरनाय बेफोर गासै ओ थादेरसाफ्रा थाफायो। ओ बर'फ्रा ओ सिगांनिफ्रायनो हाल मावनानै ओ आ जाबोदोबा हाग्रानि मैगं-थाइगं। ओ ना नाफोरखौ मैहुर खालामनानै जाबोदों बैफोरबायदिखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो जिउ खांनायाव गोनां जानाय गानग्रा-जोमग्रा दख'ना, गामसा। फारसा बेफोरखौबो गावनो गाव सोरजिनानै लाबोनायखौ बा जों नुनो मोनदों। ओ दा आं नोंथां ओ बर'फ्रा ओम नाखौ माबोरैहाय मैहुर खालामनानै जायो बेनि बागाव एसे नोंथांनो फोरमायनोसै।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव नाखौ ओ मोननै रोखोमै मैहुर खालामनायखौ नुनो मोनो। मोनसेया जाबाय गाव हार सिङै मैहुर खालामनाय बा गाव हारसिङै ना लायनाय आरो गुबुन मोनसेया जा जाबाय जस जयै ओ सासेनि बांसिन साब्रै साबा बा जिजोन लोगो नांनानै ओ गोथौ बिलो बा गोथौ जानाय दैफोरावहाय जयै थांनानै ओ ना हमहैनायखौ जों नुनो मोनो। ओ हारसिङै हारसिङै ओ जेब्ला हारसिङै नाखौ जेब्ला हमहैयो अब्ला सासे आइजोआ जेखाइ लानानै बा मुसारिजों बानायनाय दरा। दराखौ मिथियो नामा नों
औ नोंथां मिथियो।
ओ दरा ओ आरो खबाय औवाजों बानायनाय खबाइखौ लानानै गाव हारसिंनो दै माबा जाम्फैयाव ना गुरनो थाङो। आरो गुबुन फारसेथिं ओ जयै बा ओ जयै ना जयै बिलोआव उम गोथौ दैयाव ना नागिरनायाव ओ ओ जि जोन बा दाइन आइजोफोरा ज' लोगोनानै मुसारिजों हाबनानै ओ नाफोरखौ हमनानै लाबोयो आरो बे नाफोर खौ ओ बर' आइजोफ्रा। स माखासे नाफोर खौ जायो रोसि रोसि जायो जोंखैजाय मैथाजों जायो। रोसि जायो बा बाथोन जायो फ्राय जायो। गुबुन गुबुन रोखोमनि संनानै जो-जोंनि ओनसोलाव जायो नोंथां। आरो ओ जानान जानानै मा खासे आग्लायनाय नाफोरखौ बर'फोरा थिनानैबो जायो।ओ जेरै माब्लाबा समाव गोरान फोराननानै दोनो आरो फोराननानै दोनाय नाफोरखौ माब्लाबा सबाय जों माब्लाबा थारुनजों माब्लाबा थास बेदरजों स संनानै जायो नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो बर' बेनि अनगायैबो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां ना मोनोब्ला जयै थांनानै ओ जयै थांनानै दै गोथौआव ना हमनानै गोबांद्राय ना मोनोब्ला बे आइजोफोरा हाग्रानि बायदि मैया मैगं थाइगं होनानै ओ नाखौ गोरान खालामनानै उवालाव देनानै बथलाव सोनानै ना फाम बानायनायनिबो ओ जों खैजाय नुनो मोनो नोंथां। नोंथाङा नाफामखौ मिथ थियो नामा?
औ मिथियो नोंथां मिथियो।
नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफामखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे ओ खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ नाफामाथ' बर' समाजनि बा बर' सुबुंफोरनि मोजां मोनजानाय बा बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनजानाय जाग्रा आदार होननानै बुंनांगोन। नङा होमबा गासिब बो जायो। जानो मोजां मोनो गथ' उन्दै उन्दै गथ'निफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम आरो बोराय बुरैफ्राथ' बांसिनैनो मोजां मोनो। मानोना बिसोर गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर नाफाम बानायनाय हुदा खान्थि बिसोरखौ मोजाङैनो मिथिखायो नालाय बेखायनो बिसोरो नाफामखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जानो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय नाफाम बानायनाय होननानै बुङोब्ला नाफामखौ गिबियावनो नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो ओ ना फिसा फिसानि गोनांथि जायो। जेनेबा ओ ना मावा फिथिख्रि बेफोरबायदि नाफोर जोङो जेब्ला दुब्लियावहाय ओ गोदान अखा हाजेनो अब्ला नाफोरा खाथिं सोयोना ओ जेनेबा अखा मोननायजों आरो सान्दुं गोसायावथ' नाफोरा बिराद मोजां जाखां जाखाङो बे समावहाय बर' आइजोफोरा जेखाय लानानै ना फिसा फिसाफोरखौ होखांनानै लाबोयो आरो न'आवहाय बेबायदिनो लाबोनानै नाखौ फोरानना फोराननानैहाय दसेहाय बिदिनो ओ हासुं औवा हासुङाव थास स' बिलाइयाव ना खाथबनानै। ओ बा थास' बिलाइजों मेरायनानै ना-ना-नाफामखौ बिदिनो एसे माबानानै ओ हासुङाव सोनानै सोनानै दोनो आरो हमनानै एसे बेखौहाय बारा स्नि सानबा सोरबा सोरबाहाय मास मोनसे बिदि दोनो आरो ओ से दान बिदि दोननानै नाफामखौ बानायनाय जायो आरो।
नंगौना नोंथां? ओ नो नोंथांमोननि ओनसो सोलाव ओ मा मा रोखोमनि नाफोरखौ मोननाय जायो नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव थ' गाहायै जोंनि औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनागासिनो ना? अ' जोंनि जोंनि जोंनि ओनस लावहाय जोंङो । गाहायै दुब्लि फोथाराव गुरागोन गुरनानैहाय बांसिनैनो फिथिख्रि ना ना मावा बेनि उनावहाय एंखावरि गांजेमा आरो खांख्राइ खुसिया मालाबा मालाबा साम बेफ बेफोरबायदिबो मोनो आरो बेनि अनगा ओ गोरि ना बेफोरखौ जेखायाव गुरनानै मोननाय जायो आरो आथिखालाव फुख्रिफोरावबो बेफोरबायदि जोङो गोबां ना हगार हगारो नालाय ओ फुख्रि सोरबा सो ओ गिदिर गिदिरखौ फख्रि जावनानै ना फिसियो । बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर नाफोर हमनानै लाबोनाय जायो आरो फुख्रिनिफ्रायबो आरो दुब्लिफोरावथ' बांसिनै जोंङो मावा ना फिथिख्रि ना बेफोरखौनो बांसिनै मोनो आरो आरो नाया बे खायसे गोस गोसोम गोसोम ना थायोना जायखौ दुसुमै ना बा हांगार ना ना बिदि बिदि बुङोनो आंबो
नंगौ नोंथां दुथुमाय ना होननानै जोंखै मिथिनाय जायो बे नाखौ ।
जानोबो बिराद मोजां मोजां जायो । बे नाया । जे ओ फिसा फिसा साइजनि जायो नालाय ।
नोंगौ नोंथां ।
ओं ।
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव नाखौ अ मा रोक रोखोमै बांसिन संनानै जायो बा मा मा आ आइटेम बानायनानै संनानै जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय नाखौ ना फिसा फिसाखौहाय डाइरेक्टै माने थोंजोङै ओ मैथाजों बा ओरैनो गोजायै ओरैनो गोजायै रुनानैबो जानाय नुनो मोनो आरो मै मैथाजों ओरैनो मैथाखौ रहायनानैहा डायरेक्ट ना नाखौ थोंजोङै गारलानानै बिदिनो होनानै जायो आरो सोरबा सोरबा बाथोन बानायनानै जायो मेना नानै मेनानै जोंनि ओनसोलावहाय बेनि अनगायैबो बिदि सें ना गोरि ना बेफोरबायदि एसे एसे गिदिर गिदिर नाफोरखौहाय जोङो थास' थास' आथिं बिदिनो दालि दालिफोरजों खारै बिदि संनानै दालिफोराव होनानै थाव बिदि संनानै जायो आरो आरो खांख्राइ आरिफोर मोनोब्लाबो खुसिया बायदि खुसियाखौ मोनोब्लाथाय खुसियाखौ हारसिङैनो जहल खालामनानै बा सोरबा सोरबा फुरा एवनानै बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरो ।
नंगौना नोंथां नोंथाङा दि दा बुंदों मेनाय आंनिफ्राय नोंथांनिसिम मोनसे कुइसन । नोंथांङा दि बुंदों नाखौ मेनानै जायो । मा ओ नाखौ मा माबोरै मेनानै जायो नोंथांङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना? जोंनि ओनसोलाव ना मेनानै जानाय ओ सोदोबखौ आं खोनाफेराखै खालि खोनादों एवनानै जानाय । बाथोन जानाय बेफोरखौल' खोनादों खिन्थु मेनानै जानाया माबोरै जायो नोंथांङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ मेनानै मेनानै जानाया बे नाखौहाय जोंङो दै दैयाव होनानैहाय बेयावहाय दै दैजोंनो रदबनानै रहायनानै बिदि जानायखौनो मिथिनाय मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय जेबो थाव संख्रि बिदि होआलासिनो आरो । ओ थाव संख्रि नङा नोंथां ओ सरि ओ थाव थाव होआ होनाय जाया ओरैनो दायरेक्टनो दैखौ गुदुं खालामनानै ओमफ्राय नाखौहाय गारनानै होनाय जायो आरो बेवहाय ओमफ्राय संख्रि बानलु होबा होबाय होआबाथ' ओरैनो बिदि होनाय जायो आरो ।
नंगौना नोंथां? बिब्दिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? बेे आयदानि सायाव सावरायनायखौ ।
थां